हेल'।
हेलौ।
औ खोनादोंना नोंथां?
नोंथां ओ मा मावदों नोंथाङा?
आं ओरैनो दं नै फ्रियैनो दं।
औ। आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सायावसो रायज्लायनो होननानै फन हरदोंमोन माने।
औ दे रानज्लायनो हागोन।
जोंहाथ' बर'फोरा माने गोदोनिफ्रायनो हाग्रानि मैगं- थाइगं खानानै जानाय हुदा दं नङा होनबा नोंथां?
औ।
औ बैफोरखौ माने जोङो हाग्रानिफ्राय मा -मा मैगं मैला खानानै जायो आरो माबोरै जायो आरो
बिनि बागै माने सावरायलायनोसै होमबा। गिबियाव नोंथाङा फोरमायना होनो- होग्रोनो हागोन नामा? माने नोंथाङा गावनो मा- मा हाग्रानि मैगं खानानै जाफेरखो आरो माबोरै जाफेरखो?
औ दे आं बुंसै होमबालाय गिबि गिबियावनो।
दे नोंथां।
औ। हाग्रानि मैगंफ्रा जेरै दिंखियाफोर मोनो ओमफ्राय सिबुंफोर मोनोना सिब्रु? थास आयथिं थास' बिबार आरो ओमफ्राय बे खारै बुस्थुजों जाजाग्रा मोनसे थेल थफाय नाम दं आरो। ओमफ्राय खानसिंसा। बिदि मैगं दं आरोना। बिदि बुथुमनानै माने खारैफोरजों जायो आरो। बर'फोरा बांसिनानो खारै जायो नालाय
औ
बिदिनो खनसायला बायनानै जायो ओमफ्राय बिदि माबा दिंखियाफोरखौबो जायो आरो दावदैफोरजोंहाय ओमफ्राय थास' थास' बिथ'राइफोरखौहायबो ना गोरानजों जाबा गोथाव जायो आरो।
औ
ओमफ्राय बिदिनो मेरला गुबुन गुबुन माने मैगं फोर दङ आरोना।
औ दाथ' जोंहा माने दाथ' बोथोर थास' बिबारनि नङा होम
थास' बिबारनि औ नंगौ नंगौ।
औ दाथ' बयबो थास बिबार जानो माने गोथाव मोनसोलायो जेरै अमाजों दाउजों
औ
दायो थास' बिबार बिदिनो सबाय बिमाफोरनि सिजोन जाबाय नालाय।
औ औ
गोदो मानसिफ्रा बांसिनानो माने थास' बिबारखौहाय ना गोरानजों जायो आरो।
औ आरोथ' थास' बखौ मा होनो खानानै माने फोराननानैबोथ' दोनो होनबा नङा होम औ ओमफफ्राय बेखौ माने उनाव जानो लुबैब्ला माने बोथोर गैयैयाव जानो लुबैब्ला बेखौनो जायो आरोना ना।
औ ओमफ्राय बिदिनो बर' सुबुंफोराबो सोरबा सोरबा खानानै फानोना हाथाइफोरावबो फाननो औ बिदिनो हाग्राफोरनि मैगंफोरो माने दाना एसे मोजांसिन जाबाय दानिया मुलि होन होनाय मा होनाय जायोना बेखायनो माने थाब थाब बेमार आजार साबदेरनो हमो आरो देहायावहाय
जोंहा जेरै हाग्रानि मैगं थाइगंखौ गाव जानायजों लोगोसे माने बेफोरखौ फनानै हाथथाय बाजाराव फाननानै माने गोबां बर' आइजोफोरा माने न'खर खुंगासिनो होनजायो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ।
जों बाजारफ्राव नुनो मोनो गोबां आइजोफोरा मैगं थाइगं माने बिदि लकेल मैगं थाइगं फाननायाव गोबां आइजोफोरखौनो बांसिन माने खानानै फाननाय नुनो मोनो नङा होमबा?
औ नंगौ।
ओ जों हाग्रानि मैगं होनोबा सिब्रु हेलांसि जारि आमफाय गोसोआव फैलाय लाङा लोय।
मान्डेफोर दं दा एलइसि मान्डे
जिया औ।
ओं
जोंहा थाराय दङ थास' आथिं थास' बिबार दैनि बेसर
उ ओमफ्राय बिब्दिनो बेजों लोगोसे नोंथांमोननावलाय मा होनो दैज्लांनि मेसेंनि न'आव मैगं फोर गायो ना गाया?
गायो।
अ' दाथ' दैज्लां नङा होमबा नोंथाङा नोंथांमोननाव दैज्लांनि मा मा मैगं गायदों?
दाथ' बिदिनो सबायमाफोर गायो नालायथो भिन्दि सबायबिमा
औ औ
औ बेफोरखौ गायनाय जायो ओमफ्राय बे जोगोनार बिजौ
औ
बेफोर।
थारुन लाय गोना गाया?
थारुन बेखौ जोंनि खन्द'आवहाय माने बै गामियाव ल गायो आरोना एसे गोजानावहाय जोंना गायाखै आरो बेफोरखौ गायनाय जायाखै।
ओ ओ आं मोनसे बाथ्रा बुंसै ओ जोंहाथ' बर'फोरा मा होनो मैगं थाइगंखौ लानानै मोनसे फोथायनाय दं नङा होमबा नोंथां? जेरै गोखा गोखा गोखै मैगं जायोब्ला माने-' देहानि देहायाव जानाय बेमार आजारा माने खारो होनलायनाय जा बैसागुआव बैसा बैसागुन माने बैसाग दाननि स्नि थारिखाव जाया होनबा नोंथां?
जायो जायो
औ मोनसे फोथायनाय दंदि माने बैसागनि स्नि थारिखाव जायोब्ला माने देहायाव जानाय बेमार आजारफोरा माने गाथों आरो माने
गोदान बोसोराव माने देहायाव बेमार आजार दााजाथों बिदि फोथायनाय नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ बिनि थाखायनो दालाय सातथा बिजोंनि जायोना मैगंफोर।
औ नोंथांमोननिखाय बे माने साथिथिखौ माबोरै जायो मा मा मैगंखौ जायो? नोंथाङा फोरमायना होनो हागोन नामा?
ओं हागोन दे जोंखैजा बिदिनो दिंखिया ओमफ्राय बे बिलाथि फिसाया बेखौ बे खान्थाल गोरलै ओमफ्राय बिदिनो माबा माबि बुथुमलाबायायनानै होयो आरो ना।
ओ दौस्रेम हा सिब्रु थाराय
ओं एसे एसे होजोबबो आरो गासिखौबो लगायनानै।
औ सातथा सातथा हबाबो माने सातथानि बारा जानाय नुनो मोनो आरोना ने
औ औ नंगौ
औ
ओमफफ्राय माबा मोन माबाफोरखौबो जायो बे फुंखा। बिलाइआ औ औ बेखौ बेदरफोरजों जायो आरो खैजेमा बिदैबो जायो
सा सिथिखौ दाउजों नङाबा अमाजों जाबा गोथावसिन जालायो नङा होमबा।
औ नंगौ
जोंनिखिथ' बिदिनो माने सात सिटियावहाय माने रायजोआव खनसेयैनो गामिनि रायजोयैनो ओंखारनानै सा थिथिखौ जायो
ए जोंना बिदि गामिजों ओंखारनायलाय गैलाया आरो ना न' न'नो जायो
बिदिनो गामिनि माने न'खर न'खर आइजोफ्रा माने बयबो ज जायनाव जाखिनि दङ जाय जाखिनि खाङो बेफोरखौ माने एसे एसे लाबो लायनानै
औ
बिदिनो संनानै रायजोयै जायो आरो
बेलेग बेलेग नियम दंना
औ औ
सब जायगायावनो जोंखैजायालाय बिदि गैया आरो गैनायालाय।
नेम माने नोंथां जोंनाबो ओरैसो माने बैसागुखौथ' बयबो फालिखायो नङा होमबा बिदिनो एक दुइ थारिकाव बिदिनो खेला दुला बायदिसिना ओमफाय थिन दुइ तिन सारि बेफोराव मागिबाय आरो ना ओमफफ्राय रायजोयैनो ओमफ्राय बिदि बिदिनो माने रायजोयैनो खाना जानाय बेयावनो माने गोखा गोखाखौ ज' जाफैयो आरो ना
ओ
औ बिदिनो आं सिगांनिफ्रायनो नुबोबाय थादों बिदिनो सात थारिखाव रायजायैनो ज' जानाय आरो
जोंनाथ' बिदिनो माने मा होनो गामियावथ' फिसासो नालाय बेखायनो न' न' जायो आरो मागिनोथ' मागियो बिदि मोसायो
बिफाया माने न'आवबो संनानै जायो आरो बाहायबो फैयो माने।
औ
ओमफ्राय ओरैनो नोंथांमोनहा मेसेंआव मा मा मैगं गायो ओरैनो।
मेसेंआव जोंना
ओ
ओ आलुफोर आलुफोर गायो।
लाफा ना
लाफा गायो औ लाइ लाफा। बेफोरखौ गायो। मुला
ओम
ओमफ्राय दुन्दियाफोरबो होजायोना गायोना ओंख्रियाव औ होनो। बेफोरखौ गायनाय जायो आरो।
औ ओमफ्राय नोंथांमोननि गामियाव मा मा मैगं मोनो ओरैनो?
जोंखिजाय मैगंथ' मेरला मोनो बिदिनो लाव बिजौ जोगोनाथ बिजौ बेफोरखौ फानो ओमफ्राय जोगोनाथ लाव ओमफ्राय माबा भिन्दि सबायबिमा
ओ
ओमफफ्राय दाथ' थास' बिथ'राइफोरनि सिजाय नालायथो थास' आथिं थास' बिहरबो मोनो सिबुं मोनो बहल जिंखा। नोंसना
हाब्रुयावसो रज' नङा
औ औ हाब्रुयाव रजयो। दा माइ गायनाय ना दा माइ सोमबाथाय माने बेफोर ओंखारसिगोन आरो।
औ
माइ गायनायावहाय
औ गोथाव मोनजायो नङा होमबा
औ औ गोथाव मोनजायो बांसिनानो माने बयल जायो बेखौ। मानसिफोरा बयल जाबा मोजां जायो आरो।
औ दे होमबा नोंथां माने समाबो जासिगोन
औ दे
नोंसिनिखाय माने मा मा ओंख्रि मोनो मा मा हाग्रानि मैगं जायो। बेफोरखौ मिथिनानै माने गोजोनबाय आरोना
औ दे आंबो गोजोनबाय नोंसिनिखौ खोनानानै आरो दे होमबालाय गोजोनथों औ दे।